औ खोनादों।
ए दा टपिकनि सायावसो रायज्लायनो हागोन ना?
अ हागोन दे टपिकआ मामोनथाय जोंना?
टपिक माने आं फासदआव नोंनाव सोंगोनसै।
औ औ।
औ नों दा गामियाव थानो मोजां गामियाव थायो ना टाउनाव थायो?
आङो दा टाउनाव थायो।
अ गामियाव थानो मोजांसिनो मोनो ना टाउनाव थानो मोजांसिन मोनो नों दखलाय?
आङो टाउनावबो था माने टाउनावबो मोजां मोनो अब्लाबो गामिखौ एसे मोजांसिन मोनो आरो।
ओं गामिखौ मोजांसिन मोनो।
उम।
औ। दा नों गामिजों टाउनजोंआव माबायदि दिफारेन्स माबायदि माबा दं बे खौ नों खिथानो हागोन नामा नोंनि साननायाव जेनेबा बबे मोजां जों टाउनाव थानाया मोजांसिन ना गामियाव थानाया मोजांसिन बेखौ नों खोन्थानो हागोन नामा दा नोंनि नोंनि आइडियायाव आरो बबेया मोजांसिन आरो बेखौ
औ औ जागोन दे ओरैनो नायोबा थ' जेनेबा जोङो जेनेबा बारहावा हिसाबै जेनेबा आरामै जेनेबा नेट मिथिंगायाव बांसिन सोनारनोबा जोङो गामियाव थानाया मोजां। जेनेबा औ जोंनि माने जेनेबा जानना थानाय ओरैनो इदि थानायनि थाखाय जोंनि गामिया बेद मोजां आरो ना। मानो होनोब्ला बु गामियाव जोङो नेच्चेरेलि बारहावा मोनो। जानाय आदारफोरखौबो जोङो माने मोजां नेच्चेरेलि गोथां गोथां बुस्थु जेनेबा देहानि थाखाय मोजां बेफोरदिखौ मोजां मोनो
औ
गुबुन फारसेथिं जोङो जेनेबा फरायसाफोरनि बिदि लाइफ गावनि केरियार बार बिदि बायदिसिना दानो थाखाय माखासे बिथिं द' बायदिसिना अपरचुनिटि जेनेबा नागिरनो थाखाय जोङो टाउना मोजांसि सिन आरो माने नोगोरा मोजांसिन था-थांलाय फैनाय बिथिं रां खामायनाय बिथिं जब बायदिसिना खामानि मावनाय बिथिङाव नोगोराब बुहुत मोजां आरो मानो होनबा बेयावहाय जोंना गोबां अपरचुनिटि माने गोबां मा होनो बेखौ मा होनगोन अपरसचुनिटिखौ बर'आव मा होनो जेनेबा अपसनेल जेनेबा नों मा गोसो बेखौनो मावनो हायो आरो ना बेखौ नों मोनगोन आरो ओमफ्राय थांलाय फैलायावबो जोंना इजि माने गुरै जायो जेनेबा नों हर जासिमबो गोसोबायदि खामानि मावनो हायो मानो होनोबा जोंना टाउननि मानसिफोराथ' टाउनावथ' जेनेबा बिदि थाब थाब जानाय उन्दुनाय गामिनि बायदि बिदि नङा होमबा नङाना जेनेबा बेयाव हरजासिम खामानि मावो आरो मानसिफोरा आमफ्राय बिद दिनो कलेज स्कुल बेफोरबो माने गोबां एभेलेबोेल आरो माने गोबां दङ आरो जेराव नों गोसो बायदि मायाव नों मोजां मोनो बेयावनो नों फरायनो हायो आरो नों मा खालामनो गोस सो मा मावनो गोसो बेखौनो नोङो माने गोसो बायदि मावनो हायो आ रो माने आंनि मिथिनायाव आरो उम ओमफाय दा नोंथाङा खोन्थादो जेनेबा नोंथाङा मायावखौ मोजांसिन मोनो
औ आंथ' दा आं उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा गामियाव थाबोनानै देरबोनाय ना ओंखायनो आं बांसिन गामियाव थानो मोजां मोनो आरो टाउनावबो जेनेबा टाउनावबो बा थाफैनांगौ माबायाव जेनेबा मालाबाथ' नङा मालाबा जेनबा साख्रिफोर मोनफ्लांबायगोन अबा साख्रि मोनाबो जेनेबा बबावबा मालाबा बिजनेस मावनांगोन बिदिआव नों एखनबा थाफैनांगौबो जायो जेनबा देनांहाय हा बाबो जाबा बिसि फिसा थागोन स्कुल फरायनाय मा फरायनाय गामियाव थ' मोजां रोखोमनि इडुकेसनबो मोनजोबा नालाय जेनेबा फिसा फिसौ फोरोंनाय बेखौ टाउनाव थाफैनांगोन ना उफाय गैया गामियाव थ' मोजां रोखोमनि स्कुलबो गैजोबा मास्टारफोरबो गैजोबा बिदिखौ साननानै नायोबा जेनेबा बे टाउनाव थाफैनांगोन आरो बिदि खिन्थु नों मोजां मोनथारनाय होनबा गामि गामि बादि मो-मोजां मोना आरो आं गामिनि आंबो ओन्दैनिफ्रायनो गामियाव थानानै देरबोनाय नालाय
ओबफ
जेनेबा बयबो ज' ज' हेफाजाब होलायनाय जेनेबा ग्रिज्लां बोथोर फैबाबो दैज्लां बोथोराव ज' ज' माइ गायलायनाय हालेवनाय माइ गायनाय बयबो ज' ज' ओंखारजोब नाय इन्टारेस्ट मोनो आरो थारमाने गामियाव थानानै जेनेबा फिथाइ सामथाइ जानायावबो जेनेबा ज' ज' आथिसुन्था आदथिसम मा होनोमोनलाय बिदिखौ उम आमथिसुवा आमथिुवा बावदों बावदों आमथिसुवा फैनायावबो जेनेबा ज' ज' लामायाव ओंखारलायनानै ज' ज' फिथाइ जानाय आरो खेला होनाय खेला होनायाव ज' ज' बाहागो लानाय गामियाव बिराद बिराद इन्टारेस्ट जायो आरो थारमाने बिदिया खिन्थु जों बेराफारसेजों थावनाव नायनो थाङोबा थावनाव बेबादि ओंखारा गावबागाव बयहाबो खामानि जायोना बेबादि गामिनिखौ मोना आरो जेनेबा ओन्दैफ्राबो गेलेलायनाय ज'मा ज'मा थाउनाव मा गावबागाव थाउनाव थाफैजोबाय जेनेबा न'नि न'निफ्रायनो ओंखारलायला बेबो ओंखारला बेबो ओंखारला बांद्राय इउनिटि गैया जायो आरो तारमाने नंगौ ना औ ओंखायनो आं दा गामिखौसो मोजांसिन नुहुरो आरो जेनेबा मोजांसिन मोनो आंनि साननायाव आरो बारहावा बारहावाफोराबो जेनेबा उन्दैनिफ्रायनो थानानै देरबोनाय नालाय मोजां रोखोमै फ्रेस फ्रेस जेनेबा बार मोनो मैगं था थाइगंआबो मुलि होयै मा होयै गावबागाव गायनानै गावबागाव जानो हायो नंना नङा नंगौना? औ खिनत्तु थाउननियावनो मैगं थाइगंफ्राबो मालायफोरनि मुलि होनाय आथिखालावथ' दा मैगं थाइगंआव मेलला मुलि होयो आरो फिथाइ सामथायाइावबो दाना औ फिथाइ सामथायावबो दा बिराद होबा जाबावबायसो नै
ओं उम
दा बेफोरखौ नायोबा गामिनिखौ मोजांसिन नुहरो आरो आरो नोंथां
औ औ जेनेबा बिथांआथ' गामिखौ गामियाव थानानै मोजां मोनो होनबाय जेनेबा जेनेबा गामियाव बिदिनो जेनेबा इदि सोलोंथाइ लानायफोरावथ' नोंथाङा होनखाबायानो स्कुल कलेजा खाथि गैयि खाथि खाला गैया अब्लाबो जेनेबा रां औ रांखावरि खामायनायाव जेनेबा माबाफोर प्रब्लेम जायो नामा माने जेंना नुजायो नामा?
रांखावरि खामायनायावथ' नोङो गामियाव गामियावनो हाथाइ दं हिसाबै गावबा गावनि एसे एनै मुवाफोरखौ फाननो हायो खिन्तु एथबां एथबांबो प्रब्लेम नुजाया आरो
औ औ
थाउनावबो एखबा समाव थाउनावबो जेनेबा माखासे बिदि जेनेबा मै गंनि माबा खुलिथारबाय नोङो मा होनोमोन आबाद मावनानै जाथारसै होनबाय जोङो होमबा जोगोनारफोरखौ खौबो खुमब्राफोरखौबो बागान बानायबाया जेनेबा मोजांनो बे होनबाथ' नों गामियाव फानजोबनो हायाना बेफोर बुस्थुफोरखौ थाउनाव लाबोबासो नों फाननो गामियावथ' बांद्राय बुरजा मानसिफोर जाया नाला एथ' बुरजा नों मैगं बागान बानाय बे मैगं बागाननिखौ गामिनिया जाजोबनो हानाय नङाना
औ
टाउनावबो फानफैनांगौ जायो उफाय गैया बि
उम आरो गामिनि मानसिफोराथ' गामियावनो बयहाबो न'खर न'खर एसे सिबाबो जानो आन्था आबाद मावखायो नङा होमबा ओं ओं ओं जेनेबा आं जेनेबा अ जेनेबा नोंथाङा खोन्थानाय मथे माने गामियावहाय एसे रां रांजोंबो जों माने सोलिनो हायो आरो नङा होमबा ना?
औ एसे एनै जेनेबा नों लागजारियास लाइफ लुबैदोंबा नों बिदियाव गामिनिजों सोलिनो हाया आरो। जेनेबा औ नोङो नोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव एसे नांगौ जेनेबा नर फेमिलि लाइफ थांनोबा नों नोंनिजोंनो सोलिनो हायो आरो खिन्थु नों टाउन फोरनिबादि सोरनिबा सोरनिबा देखायनाय बेबादि लागजारि लाइफ लुगैदोंबा नों बिदिजों सोलिनो हाया आरो
उम उम
औ ओरैनो नर्मेल लाइफजों नों जा सोलिदों बेजोंनो जालांबाय थानोबा बेजोंनो हा गामिनिजों हागोन खिन्तु नोङो ओरैनो मालायफोरनिखौ नुदों आंनो उमुग नांगौ दिनै उमुग आंबो बिदि ओ मालायफोरनिखौ नुगोन होनबाथ नों मैगंआनो जेनेबा बांद्राय गैया बोरै बिदिखौ बायनो हालायखो हायाना औ औ आरो साख्रि बाख्रि गैयाबाथ' बिराद उसुबिदा जायो आरो एसे।
औ जायो।
औ नोंस्राबो गायो नामा दा? नोंस्राबो गायो नामा आबादफोर? मा मा आबाद गायो नोंस्रालाय?
माबा मा होनो जोंना दाथ' नै दैज्लां फैबाय माइ गायनायाथ' जोंना बर'फोरना कम्पालसुरि नङा होमबा माइ गाय गाय माइ गायनाय बिनि अनगा माने मैगं थाइगंबो गायो आरो बिदिनो जिंखा बहल, भिन्दि, आरो खुमब्रा, थाइबें बिदि आरो। ओमफ्राय जोंनिथिं माने माने बिदि गय बागान दं आरो माने जोंनि थिं गयनि आबादखौ माने बहुद मावो आरो नोंसिनिथिं बिदि माबाफोर बागान बानायो नामा बेलेग
ओहो जोंनि माइनि अनगा जोंहा जोंनि गामियाव माबा बानायोमोन मा होनोमोनलाय थालिरखौ मिथिगौ दा थालिर थालिरनि जोंनिया थालिर बागान जोंनिया थारमानि गामियावनो एक्स' बिगासो हा ओरैनो आग्लायनानै दंमोन गामिनि राइजो फोरनि जनिमोन आरो बे एक्स बिगाया बे एकस' बि दाना सासे कनथ्राकथारा दस्रा गामिनिया बे हाखौ नुफैनानै गामियाव बिदिनो बोसोराव थिन सारि लाखसो होनानै बिखौ फास बोसोरनि थाखाय लादों आरो बिसोरो।
अ अ माने
सारि लाख सारि लाख होनानै फास बोसोरनि थाखाय लादों बिसोरो दा एक्स' बिगायाव फुरा थालिर गायजोबो दा एक्स' बिगायाव।
औ
दा जोंनि गामियाव थालिरखौबो गायदों आरो ओमफ्राय थालिरखौ गामिनि मानसि बेसेबां लायनो गोसो जानो हायो जा लायनो गोसो ला माने गावस्रा बो बेखौ फानहैयो आरो कम्पानियाव हैयो बे चिपस टिपस बानायोना बेजोंनो हैनानै बानायो आरो दा औ।
थालिरनि बागान जायो आरो नङा होमबा आरो नखर, नखर न'खरबो गायो नामा जेनेबा न'खर न'खर गावबा गाव गावबा गाव हायाव
ए गा गाबागाव गावबागाव हायाव बांसिन जोंनिया बेबादि हायानो एसे एसेल' नालाय बांद्राय जोंनिया गामि रिर्जाबथारबो नङा नालाय सासेयाव बांद्राय थाग थागथि न' लुजानो थाखायल' जोंनि टाउनाव जेरै बेबायदिनो जोंनि गामियावबो एसे एसेल' राननानै थागथि थागथि गोलैजोबखानाय आरो बांद्राय बेबादि बागाननि थाखाय बांद्राय हा गैया आरो जोंनि जायगायाव आरो गामियाव बांसिन नायोबा औ गावबागाव न' न'नि थाखायल' ओमफ्राय ओरैनो मैगं एसे जानो थाखाय जेनेबा जोगोनार खुमब्रा बिदि जानो थाखाय एसे एसे एसे एसेल' आदा फुवा आदा फुवासो बिदिल' जागोन आरो बिदि थारमाने बुरजा बुरजा दस बिगा बिस बिगा गाहाम बिदि औवा माबा औवा बागानफोरबो गैया। गय बागानबो गैया बेबादि गैया आरो औ।
उम मोजाङानो होनबाथ' जेनेबा बै बागानावबो खामानि मावनानैबो जानो हाबाय नङा होमबा।
औ औ बेखार मानसिफ्रा औ औ बेखार मानसिफ्रा ओरैनो बेखार गामिनि बेखार मानसिफ्रा ओरैनो बागानाव थांनानै साफा खालामहैनाय मा खालामहैनाय औ बिदि सान सानफ्रामबोनि सोलिनो थाखाय एसेसो मोनबाय आरो हाजिरा ओरैनो थास्लाय फ्राय न'आवबो ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै
उम उम
औ ओमफ्राय खिन्थु हायाबो बिदियाव बागान खालामोबा हासार होनाय जाजोबो नालाय हा हाया बांद्राय मोजां जानो नागिरा आरो उनावहाय नेक्स्ट आबाद खालामफिनोबा जेनेबा थालिरा खौ सानसे समाव जोबस्रांलांगोन नालाय बे जोबस्रांखांनायनि उनावहायथ' बेयाव थालिर बागान खालामनो बिराद हासार होबाय बा हासार होनाया उनावहाय बे हाया थारमाने मोजां जाफिननो नागिरला आरो बिदि जायो औ होमबा दोनथ'नोसै नामाथाय
औ जागोन दे
औ दे दा